खोनादों?
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो नों?
दङ ओरैनो।
आव
औ नोंलाय नोंथां?
औ जिरायनानै दं, नै ओरैनो जिरायनो दंगासिनो।
अ
जोङो दायो ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय ओ बायदि रोखोमनि माने मैगं थाइगंफोरनि बागै सावरायनोसै मा मा मैगंखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो ओ थिग बेबायदिनो जों आरो न'आव गायनानै जों जायखौ न'आवनो गायनानै जायो लोगोसे हाथायाव मोनो दे मोननैसो नों नो फोरमायनानै होदों दे दैज्लां बोथोर
दैज्लां बोथोराव मोननाय जोङोथ' दा दैज दैज्लां बोथोराव जिंखा लेस्रा बेफोरबायदि मैगं मोनो आरो
औ ।
औ बे-बेबायदिनो ओ जोगोनार ओमफ्राय खुमब्रा बेफोरबायदि दैज्लाङाव मोननाय मैगं मोनो औ।
औ
बेबायदिनो दैज्लाङाव ओ लाइ लाफाफोरखौथ' मोना नालाय
जोङो औ लाइ लाबाखौथ' जोङो माबायावसो मोनहैबाय
औ औ ।
गोजां बोथोरनि समाव
औ औ । दा दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं होनोबा जोङो बे लेस्रा जिंखा बेफोरनो आरो जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ मोनो
औ बेनो जों दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं मैगं होनोबा आरो जोंनि बर' न'खरफोराव माने न'खरफोरा बांसिनानो मैगं थाइगंफोरखौ गावनो गायनानै बा गावनि न' औ गावनि न'खर न'खरावनो ओ बा एसे गाव जानो आन्था फिसाबाबो बागान ओ बानायनानै औ खालामनानै बेयाव मैगं बायदिसिना रोखोमनि ए एसे एसे जानोल' ओ मैगंफोरखौ गायो जेरै जोङो गुबैयै जोंनि बर' न'खराव बयनावबो ओ मोनो होनब्लाबो माने ओ बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेरै ओ मैथा गोख मैथा गोखा
औ ।
बिनि उनाव बानलु लोगोसे ओ खुमब्रा ओ। खला। ओमफ्राय ओ के केरेला। आ लोगोसे। आरो सबायबिमा
औ।
लोगोसे आरो ओ। जोगोनारबो थायो। ओ बांसिन नखर बेफोर माने। कमन माने
कमन सरासनस्रा बयनिबो नआव थायो गावबागाव नआव जानो। आन्था एसेबाबो माने। नआव गायनानै लायो आरो। आरो दा बयबो औ। ओमफ्राय ओ नोंसाबो गायो नामा। बेबायायदि।
अ ओम ओम दैज्लाङाव ओ। गायो बे गुबे जोंनाव मैथा। मैथा मोननै रोखोमनि जाखाबाय गोखा आरो गोख ओ लोगोसे बानलुआबो। थाफायो। ओमफ्राय ओ। खुमब्रा दं। ओम जोगोनार दं खांख्रिंखला खांख्रिंख। खला दं। ओ सबाय बि समाय बि। मा दं। ओ। बेफोर दङ आरो बेफोर मैगंफोरा।
औ।
लोगोसे आरो दायो थास' गायदों
औ
ओम दे बेफोरबायदि मैगंफोरा ओम थानो हा अ ओ जानो हागौ नोंसिनावबो बेफोर मैगंफोरा दङ
औ दङ दङ ओम- ओम एसेबाबो माने गावबागाव न'आव जानो आन्थाखौ गायनानै लायो बिदिनो जोंनावबो दङ बेफोरबायदिनो लेस्रा खुम-खुमब्रा जिंखा बेफोरबायदि मैगङा जोंनावबो दङ आरो
नंगौ ओम माने गुबैयो औ सरासनस्रा माने बर नख'रफोराव बेफोर मैगंफोर बो माने औ ओ थाखायो होननांगोन आरो जोङो ओ ओ लोगोसे जोङो आरो ओ बाजारफोरावथ' जोङो आरो गोबां रो खोमनि गोदान-गोदान ओ मैगं थायगं मोननो हायो औ जाय ओम जायखौ जोङो बिगियान आदबजों बा बार बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायाब्ला
फानानै जोङो ओ ओम दिहुननानै औ औ औ बोथोर बोथोर जा औ बोथोर जायि सा यावबो जोङो बेफोरबायदि रासायनानै हासार होनानै जोङो मैगं थाइगंखौ दिहुननो हायो आरो
औ
थोरनि नङाबाबो ओ बेलेग जे मेसें बोथोरफोराव मोननाय मैगंफोरखौबो जोङो हासार होनानै जोङो मा दानि जुग मोननो हाग्रा
औ नंगौ आथिखालाव जोङो मैगंनि ओ बोथोरखौ मैगंनि जेबो बोथोर गैला होननाय बादिनो बुंजासै आरो मानोना जोङो जेखि जाया जेखि जाया टाइमावनो माने मोन फ्रोम मैगंखौबो माने दिहुननानै ओ हाथाय बाजाराव फाननायखौ नुसै आरो जों उम बिगियानारि आदबजों ओ रासा यनारि हासारफोर बायदिसिना सिना बाहायनानै
रासाय औ बाहायनानै जोङो माने ओ गोबां सम जायै स्लाबावनो जोङो दहननो हायो आरो
नंगौ औ बैफोर मैगंखौ जानायनि थाखायनो आथिखालनि आरो सुबुंफोरनि ओ देहायारि सावस्रिया ओ जोबां गोबां ओ बायदिसिना बेमारजों खहा जादों अ बेमारफोरजों साग्लोबनानै
दों औ एसे एसेयावनो ओ बेराम जादों माने बे-बेफोरबायदि मैगंफोरावनो जोङो बायदिसिना जोङो बेबायदिनो मुलिफोरदि बाहायोना औ बेफोरबायदिनो मैगंफोराव बेबायदिनो जों मानसिफोरा बेफोरखौ मोजां सुवालाबानो खायसे जायोबो
नोंगौ
बियावनो औ मानसिनि देहायाव बेफोरनो मा हाब लांनानै मा एफेक्ट खालामो आरो
औ नोंगौ
खोलैयो मानसिनि देहायाव बे बायदिनो मानसिया ओ बेफोर बायदि मैगंफोरनि जाहोनावबो थाब थाब जिउ गोमानो गोनां जायो आरो
गौ माने ओ बिदिनो बायदिसिना हासा ओ भिटामिन होनायनि जाहोनाव बै मैगंखौ जानानैनो माने सुबुंनि ओ देहायाबो माने थाब बैसो जानो बा बोरायनो बाम ओम मोदोमफ्रु बारायनो हमदोंसै आरो बेबायदिनो
औ ओ नोंथांमोननि खिबो बेफोरबायदि ओ सरासनस्रा बा दैलाङाव मोननाय मैगंफोरखौ ओ बायदि बायदि बेफोरबायदिनि आदबफोर बाहायनानै बेबायदिनो सम जायैयावनो दहनो नामा नोंसोर
ओम नुनो मोनो ओ आथिखालाव माने जायफोरा फालांगियारिनि ओ थाखाय मावो आबादखौ बिथांमोना ओ बिफोर रासायनारि हासार ओ मुलि भिटामिन औ बायदिबोफोरखौ बाहायो औ मानोना औ बुंनो थां- थाङोब्ला मानोना बैफोरखौ बाहायाब्ला माने ओ बोथोर ओ बोथोर नङि समाव जोङो दिहुननाया गोब्राब उम आरो नांगौबायदि फिथाइ मोननायाबो गोब्राब जायो ओ मुलाम्फा थाखाय जोङो बैफोर ओ रासायनारि माखासे मुवाफोरखौ बाहायनांगौ जायो औ नो ओ नोंथांमोनथिबो जा-जानांगौ गोबां बेफोरबायदि आबाद मावग्रा दं
औ मावग्रा दङ औ बेफोरबायदिनो दैज्लांआव मोननाय मेगंफोरखौ दा ओ बेबायदिनो सम जास्लाबैयावनो दहननानै फान-फाननायबो गामियाव दङ जोंनाव। बेबागै औ बाय ना बेबायदिनो आदबफोर बाहायनानै।
नोंगौ
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ दै-दैज्लाङाव मोननाय जेनेबा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ औ औ दे नोंथाङा
औ औ औ बेफोरबायदि ओ मै-मैगंआ होनदो आथिखालाव जेरावबो मोनलाबायसै
औ मोनो जेरावबो मोनो औ
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो गामि फोराव ओ बोथोर गैयै समाव जों माखासे मैगंखौ मोनजाया नाथाय ओ जोङो टाउन सहरफोराव जुदि नायोब्ला बै टाउन सहरफोराव मैगं ओ माखासे मैगं थाइगंफोरा माने ओ जिनै दानावनो माने मोननो थाङो आरो मोन
औ मोनफ्रोमबो औ मैगंखौ मोननो थाङो।
बियाव
उम बेबायदिनो जों हो
औ बुंलाय
औ बेफोरबायदिनो जोङो दा गामि गामि ओन सोलनिफ्राय जोङो टाउन टाउन सोहोर फोराव जो ओ एडभान्स एदभान्स जेनेबा जोंनि गामि ओन्सोलाव ओ मैगं थाइगं दैज्लांनो मोनानय मैगं थाइगंफोरखौ दहनग्रोनानै ओ टाउन आवबो जों गोबां नुनो मोनो आ
औ औ माने। बैफोर हरनाय बेयाव मोनफैयो लाबोनो टाउन सहरफ्राव हरनायनिबा लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय मानोना। बै टाउन सहराव। बेसेनखौ बांसिन मोनो। नालाय मुलाम्फाखौ बांसिन मोनो औ बेनि थाखाय। ओंखायनो। बांसिन माने गामिफोराव बा जायगायावनो फाननायनिसोलाय। टाउन सहरफोराव दैथायहरनानै औ।
बेखौ हरना नै। फानो औ।
उम।
गामियाव एसेबाबो बेबायदिनो बेसेन। खौ खम मोनो नालाय। ओंखायनों ओं बेबायदि टाउन सहराव थांनानै।
औ बेनिखायनो जों बांसिन। बे सहरफोराव थानाय मानसिफोरखौ माने बांसिन बायदिसिना बेरामजों सा भुगिनांनाय जों नुनो मोनो। जों मानोना जों गामियाव थाग्रा। फोरा आलदा आलदा रोखोमनि। मैगं थाइगंबो जोङो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जायखौ जोङो मिदिसि औ मुलियारि मैगं थाइगं माखासे। दंना बे। बेफोरखौ जों नायगिरनानै मोनजायो।
औ जेबो। जेबो जों मुलि बाहायालासे। बिदिनो जों ओ मोनजायो आरो।
औ औ बिदि उम जेरै जोङो माबा। ओ खिफि बेन्दों। ओ मानामुनि ओमफाय बेयो। नोरसिं।
औ।
ओ बेफोरो। लाफा सायख बेफोर बोथ मोनसे ओ औ मुलि बायदिनो बेफोर मैगङाबो
जोंनि देहायाव मोजां लाबोयो आरो जोंनि देहाखौ बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय फोरावबो ओ बेबायदिनो बाहायो मो जाहोयोबाथाय मो मोजां मोनो आरो जों लोमजा साजोराव जों जायो बेफोरखौ जेरै कपि औ खिफि बेन्दों बिफोर-बिफोरखौ
नंगौ उम
औ
बेबायदिनो आरो गोबां ओ दैज्लाङाव मोननाय मेग अ होनबा जोङो बैफोरखिनिखौनो होननांगोन आरो जोंनि ओ गुबैयै ओ जोंनि नखराव थानाय मेगंफोरा औ दे होमबा नोंथां ओ दोनथनिसै।
औ दे नोंथां
दे नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगंनि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथां
औ दे
दे होमबा नोंथां।
दे दोन।